हेलौ।
ओ
अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों
अ मा
ओ खोनादों।
अ मा खालामगासिनो नोंथां?
हेलौ।
ओ खोनादों।
अह मा खालामगासिनो नोंथां होनदां?
खोनादों
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा? मा खालामगासिनो नोंथाङा दासान अ। जाबाय? जाबाय ओंखाम?
औ
अ। थां माने नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो हैबाय माबा ओरैनो गावबा गाव ओनसोलफ्राव माबायदि सोलिदो माबायदि मादो। जौगानाय जौगायै बेफोरबायदि एसे सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन आरो सावरायजागोनना नोंथां?
नोंसिनि नोंसिनि ओनसोलावलाय माबायदि?
जोंनि ओनसो ओनसोलावबो आरो बिदिनो नोंथां। मोजाङैनो सोलिगा
अह मोजाङैनो ओ अ लामा
जोंनियावबो मोजाङानो दासान्दि सिगांबो मोजांनोखामोन।
उम
खालामसै आं। उम। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो
जोंना जोंनाबो मोजां जाबोगासिनो दङ सोलायबोगासिनो दङ लासै लासैनो।
औ उम गोदोनि गैला आरो ना गोदोनि बायदि अन्थाइ गोजा गैला एसे
ओ अन्थाइ दंनाया दङ ओमफ्राय दा। सोलायबाय आरो एसे एसे दाबो लामा गोदान बानायबाय बानाय गासिनो दाबो।
आरो ना
गोदान बानायबाय आरो नामा बानायगासिनो दा? नोंसिनि थिंलाय माबाय दे नोसिनिथिं दालांफ्रा ओ खोनादों।
दालां फोराथ नोंथां मोजाङानो गोजा।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
से मोजाङानो औ गामि गेजेर गेजेर इदिनो खोनादोंना?
उम खोनाबाय?
नेट स्ल नामा नोंथां ना? औ मोजाङैनो खोना फैथाराखै नोंथां।
नेटा स्ल' जादों नामा?
मोजां जादों
नोंथांमोन्निथिं औ खोनादों
ओ जोंनिथिं मोजां जाबाय लामाफोरा ओरैनो माबानि औवानि दालां फोरा ब्रिज जाजोबबाय नोंसिनिथिं मोजांङानो
ओमफ्राय दो जोंनियावबो मोजां लामा दालां मोजां गामिफोरावबो बिदिनो गामि सिं सिंबो साफ्रा बहायनाय औ औ आरो नंला आरो गामि गामि खाथिनो जोंनाव दैमा दं।
अ दै दं ने जोंथिं दै गैया।
दैमा दंना गैया नों
खाथियाव गैया जोंनिथिं एसे गोजान जायो।
अ ओम जोंनिया ओम खाथियावनो जोंनिया। ओरै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय, औ खाथियावनो हा-हाजोनिफ्राय ओम ओम मोजां अ।
दाथ' देरबायना
औ औ औ औ। हाजोआव हाबाथाय बिराद देरफैयो जोंनाबो खोनादोंना? हेलौ लौ हेलौ
ओ
अम खोनाफैथाराखै दां।
ओ खोनादों खोनादों से माबादोमोन।
औ दाथ' दैलांआव बि अखा हाबाथाय दैया बिरादनो देरबोयो हाफोर गोखुरखासोयो
उम
नोंथांमोननियाबो देरोना दैलांबाथाय अखा हाबा हेलौ
औ
गिदिर जाबाय।
गिदिर जायो ओं जोंनाबो बे दैमा देरबा देरबाथाय एखदम लामा जिं नालाय। गिदिर लोमसाव फैयो बेदि बे गुसिंग्राफोर मोनलाबायो आरो हमनानै, दैमाया लामा जिङावनो जोंना। औ लामा लामा जिङावनो।
ए दैमा खाथि जायोैखोमा ने नोंसिना?
औ खाथि।
नङा।
नयाबो खाथियायानो जेनेबा जोंनि गामि सेर लामा सेरजोंनो दैमाया बोहैलाङो आरो।
अ। लामा सेरजों दैमाया बोहैलाङो।
दैल्जां बाथाय बे अखा अखा हाजोआव अभारद्राय हाबाथाय जोंनियाव गेदेर जाफैयोना ओमफ्राय हाफोरफोरखौ खुरखायो आरो बलफिलफोरखौ खुरखालाङो आरो।
जोंनिथिंथ' ओरैनो बिदि गैया। खुरखालायाखै आरो मानि न‌आ ओरै जोंनि सान सोनाबहा। बिदिनो जायो बाना जाबा खुरखाजोबो।
औ दा ‌एसे बिहिर नोंला माने। जिं जिंङाव अन्थाइ जाब्बायना
ओ ओ ओ।
अन्थाइ जाबनायनि थाखाय एसे सेफ्टि जाबाय आरो।
सोलायबायना।
औ सोलायबाय सिगांनि बादि नंला। फै। औ
दाबो बबावबा जायगा लायै जायगा जायो इदिनो खायो।
औ।
बारहावा अखा बार। लोमनानै गायनानै हो।
खुरखायो लोमबाथाय ओमफ्राय आरो जोंनियाव अखा बार हाबा आरो ओजोंहाय खोलाथिं आरो एसे दै दैमाया अभार जायो दैया।
ओ अभार माने माब बयोनो खुरखा फैयो।
बोहैलांबाय थायो नालाय बुरजानो।
ओ बुरजा जायोना दैया देरबाथाय जोंनिथिं ओरै खाथियाव ओरै जोंनि सोनाबहा बिदि जायो। सोनामा साइद देरो आरो बांद्राय अ औ माने माबा थालायनांगौ। जुम गोजौ गोजौ जायगायाव थाहैयो आरो बेबायदिनो दा दा आंदि बिदि सोलिथवाखै सोलिनायालाय।
अ व
जायाखै अखाया हाथवाखै जोंनि बायदि बेबायदि जायाखै आरो
नोंथांमोनथिं अखा हाबा
हा
देर देरदों नामा नोंसिनि दैया दा?
औ नोंथां
हाजो
ओ
अखा हाबा
अखा हागासिनो अखाया, देराखै देरनाया एसे मानि एसेबां मानि बे बिदि बिदि जायाखै आरो।
माइ हा?
माइ
माइफोर माइखौथ गाया जोंथिं एसे माबा जायो उसुबिदा जायो। सिगां गायोमोन दा गायला माबा फैयो बेयो मैदेर फैयो।
फैयो आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो गायनो हाया, गायखौबो जालांजोबोना।
हेलौ औे